ओइ नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
ओ
औ खोनादों दासो खोनादों। नोंथांङा थायो। दा खोनादोंना दायो।
आं दायो खोनाबाय नोंथां।
ओ नोंथांङा दायो फ्रियैनो दंना।
आंथ दायो ओरैनो। दंथयो नोंथां।
नोंथां जों मोनसे टपिकनि सायावसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन नोंथां जों सावरायनो हागोन ना? औ औ औ औ जोंना हबा ल औ औ जोंना आयदाया जाहैबाय माने। बर'फोरनि नाफाम बानायनायनि सायावहाय आरो बे नाफामा माबायदि जौगाबोखो। बेनि सायावहाय सावरायगोन माने। नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
दा गिबियावनो जोङो। नाफाम होखो होननानै बुङोबाथ जोंनि बर'नि मोनसे बियो खायद माने जोंनि जाग्रा आरो बेखौ जोङो बे-बे बुस्थुआ जोंनि थाबै माने जों मा होनो बे बुस्थुआ बारा गोबाव जायाखै जोंनि मा होनो भारत सरखारारजोंहाय बियो जि आइटेक मोनबाय बे जोंनि नाफामा जों नाफामखौ जोंनि गोदोनिफ्रायनो जोंनि आबौ आबै मोननि बा जोंनि आवगायनि। बेखायनो बे ना बे मा होनो नाफाम बनायनाय आरो जानाय बे जोंनि हुदाया जोंनियाव सोलिबोगासिनो। आरो फैयै फैयै फो फैनानै दा दानि दायो बे जोंनि भारत सरकारजोंहाय जि आइटेक मोनफैनो हाबाय आरो। बे नाफामा बेजों लोगोसे जोंनि। टि भि आरो जोंनि भारत देसाव माने बयबो जि आइ टेक मोननाय‌ लोगो लोगो जोंनि नाफामखौहाय माने बयबो मिथिनो हाबाय आं दायमि मिथिनो हाबाय आरो हमबा अब्ला जिखुनु नोंथाङा बे नाफामनि बिसय माबाफोर फोरमायगोन
औ औ फोरमायनोसै नोंथां ओ जोंना नाफाम बानायनाय होनोब्ला जोंहा गोदोनिफ्रायनो जोंहा नाफामफोरखौ बर' हारिफ्रा बानायखायो ओ औ आरो ओ गोदोनिफ्रायनो ओ बर'फ्रा माने नाहा मैहा थांग्राखामोन आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ गोदो गोद जायनिफ्रायायनो माने गोबां गिदिर गिदिर जे ओ सारग्रा जे हग्रा जे बायदि बायदिखौ लानानै माने बर'फोरा नाहा मैया थांखायोमोन आरो जेरावहाय ओ बेफोरबायदि नाहा मैया थांनानै जेरावहाय ओ बेफोरबायदि नाहा मैया थांनानै ओ जोङो नाफोरखौ फानोबो हाथाय बाजारफोरावहाय आरो जायोबो बेफोरनिफ्राय ओ जोङो ओ जानानै एबा फाननानै जोङो आग्लायनायफोरखौ जोङो ओ नाफाम बानायोमोन आरो। ओ जोंहा ओ जोंहा फाम बानायनो थाखाय जोङो गोबां ओ ना फिथिख्रिया मोजांसिन जायो ना फिथिग्रिया जोंना नाफाम बानायनो थाखाय मोजां सिन जायो ओ बेनि उनावहाय जोंहा नाफाम बानायनो थाखाय जोंहा गिबियावनो नाफोरखौ जोंहा ओ सायग्रोजोबनांगौ। मोजांनो साफ फानो सायग्रोजोबखांनायनि उनावहाय जोंहा खि गारनाय एबा सायग्रजोबनानै उनावहाय जोङो नाफोरखौ ओ खननै एबा खनथामसो जोङो मोजाङै सुनानै ओ सान्दुङाव फोराननांगौ जायो ओ गोबां दिन सान्दुंआव सानब्रै बा सानबासो जोङो फोराननानै जोङो नाफोरखौ रानहोजोबनो हायो आरो बेनिनाव उनावहाय रानखांनायनि उनावहाय जोंहा नाफाम बानायनायनि आदब खायदा बायदियै जोङो बानायलांसै बेनि उनावहाय जोंहा ओ नाफामजों लोगोसे जोङो थास' थास'खौ जोङो होफानांगौ जायो थाजोबो जोङो मोनथाम ओ गोबां रोखोमै थास' थायो जेरै जोङो धुदालि थास' बेफोरखौ नाफामाव होयो आरो थस गुपुर थास गोसोम बेफोरखौ जोङो नाफामाव होयो जोङो थास' गोसोमजों होनाय नाफामखौ जोङो गोथावसिन मोनजायो बेनि थाखायनो थास' गोसोम खौ जोङो बांसिन होनाय जायो आरो नाफामाव
ओम
सोरबा सोरबा बिदिनो थास' दु दालिजोंबो नाफाम बानायनाय जायो आरो लोगोसे बेफोरबायदि ओ जोङो सायनानै फोराननानै लानाय ना आरो ओ मोजै ओ साफा खालामनानै ला। थास' ओ थास' गोसोम बेखौ जोङो देग्लिनांगौ जायो। ओ देग्लिनो थाखाय जोङो ओ गोदो गोदायनिफ्राय जोंहा उवालखौ बाहायनाय जायोमोन जोङो उवालखौ माने ओ गिदिर गिदिर दंफां दंफांनि ओ गिदिर गिदिर गानथि दालाय। जोंनो बि फोरखौ जोङो मोजाङै ओ दानख'नानै जोङो ओ उवाल महर होनो हायोमोन आरो लोगोसेयैनो ओ उवालाव देनो थाखाय जोंहा ओ माबाबो नांगौ जायो ओ गाहेन गाहेनबो नांगौ जायो बे गाहेनखौ जोंहा गोबां गोरा-गोरा दंफां लाइफांजों बानायनाय जायो। जेरै- साल दंफां ओ आरो सिगुन दंफां बे फोरबायदिनिफ्राय जोंहा बानायनाय जायो। बे ओ गाहेनावहाय जोंहा बिजौआवहाय जोंहा देनो थाखाय ओ दाथुनि एबा लहानि जोंहा आथाम बायदि होनानै देथाबनानै होनाय जायो आरो जाहाथे बियो ओ हरखाबैनो गावलाङा देनाय समावहाय। बेनिफ्राय जोंहा नाफामखौहाय ओ गोरान खालामनानै दोननाय नाफोरखौ जोंना संग्रायाव लानानै एफा-एफ है एबा बांद्राय बुरजायै देयोब्लाबो जोंना गेब्लेनो नागिरा बेनि थाखायनो माने एफा एफायै एफा एफायै जोङो देग्लिजोबनानै जोङो ओ बोखांनानै एसे-एसे गे-गेब्लेखांनायखौ जोङो ओ बोखांनानै जोङो गामला एबा ओ बायदि रोखोमनि ओ थोरसिफोराव जोङो दोननो हायो आरो
उम
फ्राय जोङो ओ बिसोरखौ ओ नाफोरखौ देखांनायनि उनावहाय ओ थास'खौ जोङो देनो हायो ओ आराम साफा खालामनानै लानो थास'खौ जोङो देग्लिनो हायो आरो देग्लि खांनाय उनावहाय जोङो नाफोरखौ ओम जयैनो ओ ग्रोब होजोबनानै जोङो थास'जो नाफाम ना गोरान ना देनायजों जोङो मोजाङै देग्लिनाने एक घन टाबा दुइ घन्टासिम मोजाङै देग्नानै औ देग्लिनायजों ओ लगायनायजों देग्लिबानो जोंना लगायनाय जाखागोन नालाय ओ बेबायदिनो माने देग्लिनायनि गेजेरजोंहाय जोङो ओ नाफाम महर होनो हायो आरो बेनि उनावहाय बेखौ जोङो बो खांनानै एबा जोङो बोखाङा लासिनो बा जेरै- औवानि हा सुं जोङो दानस'नानै फारसेखै गानथि गोनां आरो फारसेखै गान्थिगैयि सोनो थाखाय जोंना गान्थि गैयिखै ओ सोनानै जोङो दोननो हायो आरो ओम जेरै जोनों बेखौहाय ओ फुल सोजोबालासिनो एबा ओ एसे गोदोनासिम सोनानै जोङो बेखौ दोननो हायो आरो बेनिफ्राय जोङो बेखौ मोजाङै प्लास्टिकजों खाथेनानै दोननांगौ जायो जाहाथे बेवहाय बार हाबा लोगोसेयैनो बार हाबोब्ला नाफामा गाज्रि जायो माने बेनि थाखाय माने बेफोरखौ औ औ बार बेखौ माने ओ बिनि थाखायनो ओ गोबाङै मोजाङै खानानै दोननाय जायो आरो खाखांनायनायनि उनावहाय जोङो ओ आजिखालिनि जुगावहाय माने नाफाम बानायनो थाखाय बेफोरबायदि औवाफोराव दोननायखौ जोङो नुना नुनो मोनला आरो जेरै ग्लासनि ओ बयाम बेफोरावसो जोङो मोजाङै दोननायखौ नुनो मोनसै आरो बेयावबो जोङो प्लास्टिकखौ जोङो होदेरनानै ओ सफा मारिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय जोङो ना फामखौ जोंनो जानो थाखाय थाम दान बा ब्रै दान एबा सोरबा सोरबा द' दान गाहामसिमबो दोननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो औ नोंथाङा ओ नोंथांनि न'खरफ्राव नाफामफोर बानायगोन ना बानाया एसे खोन्थानानै होदो नोंथाङा
आङो उम उम जों गासिबो दायो जोंथ' बर' न'खरावनो थाजोबो नोंथां ओमफफ्राय जोङो नुनाया जोङो दा जों दानि गोदान मुगायावहाय जोंनाव हय उङो नाफामखौ जोंनो जोंनि जि आइटेक मोननाय हिसाबै रैखाथि होनानै बा जोंनि उन जोलैफोरनो फोरोंलांनाय बेखौ माबोरै बानायो बेफोर फोरोंलांनाया जोंनिनो दायथ' बेथ' नों औ नाथाय दानि उम दानि समाव जोङो नाफामखौ बानायनायखौ एसे खम नुनो मोनसै आर ना मानो होनबा बांसिन दायो सोरबा सोरबा बिदिनो सोरबा बानायखानायखौ बायो बा बिदिनो ओ मा होनो ना गुरनाय मानायफ्राबो खम जाहैबाय बिनिखायनो माने न' न'आव जोंनि बर' न'खर न'खरफ्राव दायो जोङो नाफाम बानायनाय हुदाखौ एसेनिफ्राय एसे जोङो माने खम नुलांनाय मोनदों आरो ना नाथाय जोङो उनफिरिफोरनोथ' जों बेखौ फोरोंलांखानांगोन द नों दहाय जेरै नोंथाङा बुंबाय ना मा होनो नाफामखौ माबोरै बानायो नोंथाङा बिराद मोजाङै बुजायनानै दहाय आंनो गासैखौबो बिनि बानायनाय माब्रै बानायजेनो बेफोरखौहाय फोरमायलांनानै होजोबबाय आंबो बांग्रा मोजां मिथिबामोन नाफामनि बिसय नाथाय नोंथांनिफ्राय गासिबो माने बे नाफाम बानायनायनि प्रसेसखौहाय मिथिनानै मोजां मोन बाय आरो जोङो मोनसे गोग्गाथाव खोथाखौ बुंनांगोन माने नाफामखौहाय खालि जोंनि बर'आवल' बानायो बेल नङा नाफामखौहाय जोङो बेलेग हारिनि जेरैहाय मा होनो मिसिं बा राभा बिसिनावबो जोङो बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना माने आङो आङो मोनजाबायबो नाथाय जोङो जोंनि बर'फोर जोंनि बर'फोरासो बिनि सायाव बे मा होनो नाफामनि सायावहाय जोङो जि आइटेक मोनदों बे जोंनि थाखाय बिराद गोग्गाथाव बाथ्रा आरो जोङो दा जेरैहाय जोंनि आबौ आबैमोननिफ्रायनो जेरैहाय ना हमनानै एबा जों जेरैहाय नाफामखौ बानायनानै जोंनि औवा हासुङाव दोननानै जोङो बेखौ गोबाव समसिम जा जाबाय थायोमोन थिग बिदिनो बेबो जोंनि दायथ'आनो जे जोङो उन जोंनि उननि फिरिनो जोंनि गथ' गथायफोरनो जोङो नाफामनि जे मा होनो महत्त' आरो बे नाफामा जोंनि बर' समाजजोंहाय माब्रै नांजाबनानै दङ आरो जोंनि नाफामा बिसिबां जि मा होनो गोथाव बुस्थ' थु बे बेफोरखौहाय जोंनि उननि जोंनि जेनेबा मा होनो गथ' गथायनो जों गासैबो खोन्थालांनो माने जों हाथारनांगोन आरो आं बेखौ सानो नोंथां माने
औ औ जोंनिया नाफामा जोंनिया ना साफामा दायो जों गोबां गोजौ लेभेलसिम सहैबाय आरो जेरै होनोब्ला जोंनि दा दायो जि आइ टेकबो मोननो हाबाय आरो गिदिर गिदिर हट हटेल जोंनि बर'नि रेस्ट'रेन्ट हटेल बायदि फोरावहाय जोङो बेफोरखौ गोरलैयैनो मोननो हासै आरो बर'निल' नङा गोबां हारसा आसामिस बायदिफोरनि गिदिर गिदिर हटेलफ्रावबो जोङो बेफोरखौ मोननो हासै आरो गोरलैयैनो आरो बिसोरबो सिनायसै बिसोरबो गावसोरबो सिनायसै जेरै बर'नि बियो नाफामा बर' हारिनि बानायनाय बेफोरबायदि होननानै सिनायसै आरो।
माने जोंनि जे मा होनो गिदिर गिदिर हटेल रेस्टुरेन्टफ्राव बेखौ मोनजानायनिफ्राय आरो जि आइ टेक मोननायनिफ्राय गुबुन हारिफोरनियाबो माने बियो जोंनि बर'नि मोनसे खायद' होननानै दायो मिथिनायखौ जों गोबां मानसि नुनाय मोन्दों आरो दायो माने। आरो आरो बयबो बेखौ जानानैहाय गोथाव मोनदों जोंनि नाफामखौ आरो जोंनि
औ नाफामा बिराद गोथाव गोथाव मोदोमो आरो जोंनिया।
ओ ओं नोंथां आंबो बेलेगनि मा होनो आंबो बेलेग हारिनि नाफामखौहाय जानायदोंमोन आरोना नोंथां। मा दा खिन्थु ना नाथाय जोंनि बर' हारिनि नाफामा माने बांसिन बांसिन मोदोमो आरो गोथावसिनखौ आं नुनो मोनदों माने नोंथां।
औ औ बेखिनि खोथाखौ सावरायनो मोननानै गोजोन्नाय थाबाय
ओं दा जों उन फ्राव राय्लायफिननाय जासिगोन नोंथां
औ औ गोजोननाय थाबाय थेंकइउ